हाल'
औ हेल' नोंथां।
औ नोंथां
ना हेल'।
औ खोनायाखै नामा
खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा ना खोनायाखै हेल'।
बिबाहांना मोनसे आयदानि सायाव हेल'
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जों बर'फोरनि जौ संनाय बा जौ लोंनायनि सायावनो एसे रायज्लायनोसै नामा दिनै
नांगौ थारैनो सावरायनो थागोन जोङो बे समाव
नोंथां ओ बर' हारिया ओ गोदो। निफ्रायनो माने जौ संनानै लोंनो मोजां मोनग्रा हारि
औ।
इम ओ बे जौआ ओ जों जे बर'फोरनि ओ फुजा फोरबो ओ बेफोरावबो जों जौखौ बाहायबोनाय नुदों गोदोनिफ्रायनो।
नंगौ थारैनो।
ओ लोगोसे बेबायदिनो ओ जेब्ला बर'फ्रा ओ दुब्लियाव आबाद मावो जेब्ला सान्दुं गोसा जायो अब्ला माने जौखौनो ओ। बाहायबोदों गोदोनिफ्रायनो नाथाय आथिखालाव साहाबो बाहायनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ थारैनो।
औ बेबायदिनो अजाफ्राबो बायदिसिना फुजा फोरबोफ्रावहाय बा मोदाय लुनायफ्रावहाय बेबायदि गोबां जौनि बाहायथि खौ नुबोदों बाहायनायखौ
औ।
अ नों गिबियाव औ जौ संनो थाखाय जों एमाव बानायनायनि बाथ्राखौ रायखांनांगोन- जों बिदिब्ला एसे एमाव बानायनायनि सोमोन्दैखौनो सावरायग्रोनोसै
नोंगौ थारैनो फोरमायनो एमावखौ जों माबोरै खालामोब्ला एमावनि महर जायो आरो जों एमावखौ जौ बानायनायाव मानि थाखाय गोनां नङा होमबा। बेनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन नङा होमबा नोंथाङा मोजाङै फोरमायनो हागोन दे।
गुबैयै जौ जौ जों जौ संनो थाखाय गुबैयै जों एमावनि गोनांथि एमाव नङाब्ला जोंना जौ संनाया जाफुङा। माने जौखौ जौआनो जाया आरोना। औ बेबाय बिदिनो जों एमाव बानायनो थाखाय गोदोनि समावहाय बर' आइजोफ्रा एमाव बानायनो थाखाय बायदिसिना आनारस बिलाइ, एबा खान्थाल बिलाइ बेफोरखौबो होनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव सरासनस्रायै जों जौ बानायनो थाखाय ओ गुबैयै एमाव बिलाइ माने मोखना बिलाइ। बेखौल' बानायसै बाहायनाय नुनो मोनसै मोखोना बिलाइ बा बिबारखौल'
औ
गिबियाव
दा बेयावथ' अन गुन माइरंखौ गुन्दै खालामनाय जायोना नोंथां। माइरं गुन्दै खालामनानै देनानै बे- बेजोंसो देनानै आरो देखांनाय उनाव जोङो ओ लथब लथब बुथुमनानै लानानै संग्रायाव बेखौ गोरा खालामनाय जायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ साननै सा औ औ साननै सानथामनि उनावहाय जेब्ला जोङो जौ संगोन बेखौ जौनि मोनसे मुलि हिसाबै जौजाहोग्रा मुलि हिसाबै जों मोननो हाबाय आरो।
अ नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन दे एसे।
औ अ नोंथां नोंथाङाथ' बुंबायानो एमाउनि बे बाननायखौ। गिबियावनो जों एमाव बानायनो थाखाय ओ माइरंखौ सोमनाय मोजाङै सुग्रोननानै लायो। बे दै सरावखांबाथाय जों बे एमाव माइरंजों सुना लानाय माइरंजों आरो एमाव बिलाइ बा मोखोन बिलाइ बिबार बेखौ होनानै देग्लियो। देग्लिनानै मोजांहै बेखौ सालिनानै माने मिहि मिहि खालामना लायो आरो बे बेखौ दै एसे लगायनानै बेखौ जों लारु महराव बानायनाय जायो खायसे खायसे जायगायाव बेखौ माने फिथा सिथाव बायदि बेबायदि माने एसे सेबथा दाब्ले दाब्ले बेबायदिबो सेब होनायखौ नुनो मोनो औ बे ओनसोल ओनसोल गुबुन गुबुन जायो बे एमावखौ जेब्ला लारु खालामनाय हाबाफारिया जोबो अब्लाहाय सिगांनि बानाय खानाय जि एमाव गोरान बे एमाव गोरानखौ माने बेवहाय सा सा सेेरबफ्रुनानै गुरा खालामनानै सा जानायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ ओ सानद्रि सानद्रिब्लारा संग्रायाव हरसे बेबायदि जि खोबनानै जि गुफुर गुफुर जे बारो बेखौ बारहोनो थाखाय माने जों आथाल सायाव थिखांना होनायखौ नुनो मोनो। जब्ला बे गु फुर गुफुर बारो अब्ला जों सान्दुंआव दिहुननानै बेखौ मोजाङै फोराननानै लायो। जेब्ला रानो अब्लाथाय जों बे एमावखौनो माने जौ संनायाव बाहायो आरो बे एमाव नङाब्लाथ' जोंना जौवा आरो जौआनो रेबा नालाय। जौआनो जाया ओ ओ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे जौ संनायाव बाहायग्रा एमाव बे एमाव बानायनायाव मायबाफोर सोलायनाय नुबोदों नामा गोदोनिफ्राय आथिखालसिम?
ओरैनोथ' नोंथां आंनि आथिखालाव जा नुदों बे सिगांनि गोजाम आदबजों जायो जेरै बानायबोदों दा बेखौनो मोननो हायो मोननो हायो आरो नोंथां।
अ नोंथां।
बेहाय सोलायनाय गैया। सोलायनाय बुङोबा जोङो आथिखालाव माने जों बाजाराव बायनानै मोनसै सिगाङाव बुहुद माने बयबो गावबा गावनि न'खरावनो जौ सङोखाय गावबा गावनो बुं देनानै लानायखौ नुनो मोनहै नाथाय जों आथि आथिखालाव बेखौ मार्केटाव लानानै फैबाय आरो फालांगिनि थाखाय।
औ नोंथां।
बाजाराव बायनानै मोननो हायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
औ नोंथां। अ बिदिब्ला एसे जौ संनायनि सायावबो एसे फोरमायनोसै। ओ-जौखौ जोंनि ओ-बर'फ्रा गुबैयै ओ-मोननै रोखोमाव सङो। ओ-जौ जौ गिसि आरो जौ गोरान।
औ
औ ओ- ओ-जोंनि बर' सुबुंफ्राहाय ओ-गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ संनानै लोंबोनाय हुदा- खौ जों मिथिनो मोनबोदों आरो आथिखालावबो जों बे बर' हारिनि सुबुंफोरखौ जौ संनानै लोंनायखौ ओ-नुनो मोनबाय थायो। ओ- बिसोर गोदो गोदायनिफ्रायनो हाबा हुखा बा सावरि बादालिफोराव बा बायदि समाजारि आसार खान्थि। मागो दमासि बैसागुनि रंजानाय बोथोरफ्राव बायदि जौ संनानै ओ-लोंग्रा हारि जोंनि बर' हारिया। औ आ बेबाय- दिनो जों एसे माथानि जौ संनायनिखौनो एसे सावरायनोसै ओ-माथानि जौ संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ-माइरंखौ दै होनानै ओंखाम बायदि संग्रोनानै लानाय जायो। बे ओंखामखौ ओ-जों ओ-गोदोनि समावथ' बेबायदि जुमाय गेला मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों बांसिन बर' सुबुंफोरखौनो प्लास्टिक बेवहायसो माने ओंखामखौ माने एरहननानै फेनलाना औ दोननायखौ नुनो मोनो। औ ओ-बे फेनलाना दोननाय ओंखामा ओ- जेब्ला गुसु जायो। अब्ला जों बेवहाय ओ-बे एमावखौ सेफ्रुनानैहाय ओ-माने सारलानानै मिक्स खालामना माने ल- गायनानै बेखौ जों औ ओ-बेखौ जों दाबखा-दाबखा माने आथि- खालावथ' जों बे प्लास्टिकआव जेराव लगायो बेवहायनो माने खाथुबना दोननायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ माने आथिखालाव माने सर्ट काट खालामसै नङा होमबा? सिगाङावथ' आं माने नुबोनायाव माने ओ-जेराव माने दालायाव दोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जों थालिर बिलाइ गोथांख्रबनानै दोननायखौबो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां ओ-नाथाय जों बांसिन बर' आइजोफोरखौनो आथिखालाव ओ-जौखौ जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव न'खराव लोंनायजों लोगोसे बेखौ फालांगियारि नोजोरजोंबो नायो नालाय। बेनि थाखायनो माने जेसेबां हायो एसेबां माने खलाव दोनोब्ला प्लास्टिकआ जेन' गरम बेसाद ना बेवहाय माने थाबहाय माने
औ
रेबो जानो हागौ बेनि थाखायनो दोनो। आरो बे प्लास्टिकआ माने बार बार माने बाहाय जाफ्लेबाय थायो माने ओ-खेबसे बाहायगोनानैनो बेखौ गारनाङा बेनि थाखायबो जानो हागौ। ओ-बेबायदिनो आरो प्लास- टिगाव दोननाय जौआ ओ-हरसेयावनो जों माने रोसि जानायखौबो नुनो मोनो हरसे नङाब्ला हरनैयावनो। बेबायदि रिस-
नंगौ गोलोम-गोलोम बोथोरावथ' हरसेयावनो जायो। गोजां बोथोराव हरथाम अक्टराव
औ अब्ला बे रोसि जानायखौ ओ
बिथाङा दि माने जौनि बानायनाय बेखौ थारैनो फोरमायबाय आरो एमावखौबो बारै सोरजिनानै लादों बर'फ्रा बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनबाय दा आङो सुंद'यै जोंनि बर'फोरनि जौनि लोंनाय नङा होमबा? बे खौ सावरायदोनि दा बर'फोरा जौखौ अनलि हौवाफोरल' लोङो होनोबा जों जाजोबनाय नङा मानो होनबा गामि लानानै गामि बयबो माने बेखौ हिनजाव हौवा लोंनाय जायो जायफ्रा माने बैसो जानाय बिसोरो आरो बोराय बुरै समसिमबाबो जोंनि बर'फोरा जौखौ लोङो माने बेहाय उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय आरो बाहायबोनाय हिसाबै बिसोरो बैसो जाबाबो जों लोंनायखौ नुनो मोनो आरो दा बुंनो थाङोबा सिगां समाव जों बयबो गोब्राब खामानि मावनानै ओ खामानि माव मोन नालाय दा नोंथाङानो दहाय एसे सिगाङावनो बुंदों दा बेखौ जोङो मुलि बायदि बाहायोमोन जेराव मेंनाय देहाखौ मेंगा होनो थाखाय बेलासियाव सानाव सानसे खामानि मावबाय बेलासियाव बे सान्दुं नांनायखौ खारहोनो मेंनायखौ खारहोनो ओंखाम जायैनि सिगां जेरै दाहोनाफोर बा माहाजोनफोर जयै बा न'खरनि सोरबाफोर बिदा फंबाय दङब्ला जयै जिरायनानै ओरैनो बाथोन लानानै ना बाथोन बा गांजेमा बाथोन खुसेंग्रा बाथोन जिखुनु मोनसे फाजा फोर लानानै एसे लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जौ गिसिखौ आरो गोरानखौबो आरो बेल' नङा जोंहा गामिफ्राव जुदि सोरनावबा ओंखाम गोरलै बेफोरबायदि बा ओ मागो बैसागो बिसोरावबो जों ज' ज' गामियैनो बैसो जानाय सुबुंफोरा जायफोरा जौखौ लोङो बिसोरो
औ नोंथां
माने ओंखारलायनानै माने लोंनाय जायो दा बेहाय मोनसे बेनो ओ जौआ मोनसे लोंनायनि उनाव निसा दं नालाय माखासे दुखु दाहाफोरखौ बावनानै जोङो खुब मोदोमखौ माने रेजें मोननानै बेहाय माने मोनसे खुसि बा खुसि फिलिंआ माने मोनसे सोरजि जायो आरो जेनेबा ज' थानायाव मोनसे खुसिनि सोरजिथाया जों सानस्रिया जोनोम जायो होननांगोन आरो दुखु जानायाव दुखु जाफानो हानाय बायदि
जोंना दा समाबो बारलांबाय जि मिनिटनो जाबाय
नंगौ औ नोंथां दे बे समाव जों आरो उनाव सावरायनो हागोन
औ नोंथां थारैनो गोजोन्थों
दे